औ नोंथां देलाय बुंनायसाय। औ नोंथां जिरायनानै दङ।
अ ओंखामफोर जाखांबायबा नोंथां
जाबाय नोंथां गोबावमानि जाबाय।
ओम नोंथाङा नोंथाङा ओरैनो दंब्ला नोंथांजों मोनसे ट पिक बा आयदानि सायावसो आं सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा सावरायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन दे मानो हाया जानो। नोंथाङा आंजों मा टपिकनि सायाव सावरायलायनो होननानै सानदों एसे फोरमायना होदो।
औ जों आं सावरायनो लानाय टपिक बा आयदायानो जाबाय जोंहा बर' समाजाव सावरि जानाय बेनि बागै आरोना नोंथां जोंहा
औ
नोंथाङा बिदिब्ला फोरमायना होनो खावलायनाय जाबाय बिदिब्ला नोंथां।
हागोन हागोन। नोंथां जोबोर मोजां सोंथि सोंदों बायदि मोनदों आङो नोंथांखौ जोङो सावरि जानाय बा सावरि बादालि जानाय होननानै बुङो। दा बे मोनसे बर' समाजनि आंनि मिथिनायाव मोनसे एंगार हायै नेम बा आसार खान्थि होननानै आं सानो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा खोनादोंगासिनो ना।
औ खोनादों नोंथां
औ दा बे सावरि बादालि जानाया मोनसे एंगारहायै बर' समाजनि मोनसे सोमोन्दो गोनां आसार खान्थि होननानै आं सानो आरो आंनि मिथिनायाव बेफोरबायदि या आ अरायबो दासिमबो सोलिगासिनो थायो होननानै
औ
मिथियो आरो दा सावरि बादालि जानाय होननानै बुङोब्ला जोंहा बेखौनो बुजियोदि सरासनस्रायै सा-हासिं खामानि मावनो हायै खामानिखौ गामिनि रायजो राजाफोरखौ ज' लिंथुमनानै जमा खनसे मावनानै बै खामानिखौ फोजोबबानो ओ मावनो हायोब्ला बेफोरखौनो मा होनो जोंनिया सावरि बादालि जानाय होननानै बुंनाय जायो आरो।
औ
जोंहा सावरि बादालि जानायाव गिबियाव बै खामानि मावग्रा सुबुंफोरखो
मावनायनि थाखाय नाथाय जेबो अनसुंथाइ बा रां हरनाय जाया
औ
औ बा बै हारसिङै मावनो हायै खामानिखौ गामिनि रायजोफोरखौ लानानै मावनाय जायैखायनो बेखौ सावरि बादालि जानाय होननानै बुङो आरो बे सावरि बादालि जानाया जोंहा बै खामानि मावफाफैनाय सुबुंफोरफोरखो बा मानसिफोरखो रायजो राजाफोरखो जोंहा नायै बेदरै जौ सेरेब बायदि आरिजों जाहो लोंहो मोजाङै मेंगाजासे खस्थ' मावनायनि थाखाय मोजाङै सिबिनानै मोजाङै जाहो लोंहो बुजायनाय जायो रायदावनाय जायो बे सावरि जानायनि गेजेरजों जोंहा सावरि जानाय गेजेरजोंबो गोबां खामानिफोरा जाफुंसारो। ओ गोबां बेफोरबादिनो जोंहा सावरि बादालि जानाय नुनो मोननाय जायो। जेरै जोंहा औ उखुम उलाबनाय एबा न' लुनाय बेफोरनि खामानिफोराबो जोंहा हारसिङै मावनो हाया। नङा होमब्ला नोंथां दा बेफोर खो मावनो थाखायबो जोंहा माब्लाबा समाव सावरि बादालि जानाय बेफोर बा सावरि लिंनाय बेफोरखो खालामनाय जायो ओ माब्लाबा जोंहा दाथ' जोंहा दैज्लां बोथोर सफैबाय बे दैज्लां बोथोरावबो माइ आबाद मावनो थाखाय जोंहा गोबां
समाव गोदो गोदाय सावरि बादालि जानाय बा सावरि लेंनाय बेफोर हुदाया दङमोन आरो हुदाबा आसार खान्थिया दङमोन आरो। आरो दासिमबो नुनो मोननाय जायो बबेबा बबेबा जायगाफोराव आरो उखुम ओलाबनाय आबाद मावनायनि अनगायैबो गोबां जोंहा रायजो जानायाव गोबां खामानि थायो नङा होमबा बेफोर खामानिफोराव माखासे खामानिफोरखो जोंहा जाय खामानिफोरखौ हारसिङै मावजोबनो हाया हारसिङै मावनानै फोजोबनो हाया बेफोर खामानि फोरखौ मावनो थाखाय बै सुबुंफोरखौ गामिनि सुबुंफोरखौ लिंनानै लायनानै हेफाजाब होलायनाय बेफोरफोरखौनो सावरि बादालि जानाय होननानै बुङो। सावरि बादालि जानायावथ' जानाय लोंनायाथ' थाखायोआनो जौ सेरेब बेफोरबायदि जाहोनायजोंलो लोंहोनायजों लोगोसे गोबां मोजाङै सिबिनाय जायो।
औ।
दा बेफोरबायाददिनो आरो सावरि बाजादि जानाया दा जोंहा गोदोनि समाव गोबां खामानिफोरखौनो बांसिनै सावरि लेंनाय सावरि बादालि जानाय बेफोरनि गेजेरजोंनो मावफुङोमोन। नाथाय दानि समाव बेफोर सावरि बाजालि जानायफोरा एसे सोलायलांनो हमबायबाय। एसे खम जालांनो हमबाय मानो होनोब्ला सावरि बादालि जानाय गेजेरजों जोङो मोनसे खामानिखौ मोजाङै मावफुंनो हायोब्लाबो जोंहा माखासे समाव बेफोरो मोनसे न'खरखौ गोग्लैसोनाय महरै थाबोनायखौबो नुनो मोननाय जायो। बेनिखायनो माखासे समाव माखासे ओनसोलफोराव बेफोर सावरि बादालि जानाय आसारखान्थिफोरखौ एसे एसे गोमालांनो हमनायफोरखौ नुनो मोननायबो जायो आरो।
औ नंगौ।
बिथाङा सावरि बादालि जाना बेखौथ' आंनियाव सोंबायानो। दा नोंथांनियाव आं बेखौनो मिथिनो लुुबैयो जे सावरि बादलि जानायनि गेजेरजों जोंहा गामि ओनसोलफोराव माबायदि मोजां सोमोन्दो लाखिनो हायो बा मोजां सोमोन्दो दानानै लानो हायो बा समाजजों गोरोबनानै थानो हायो नामा बेफोरदिसो एसे फोरमायना होदो नामा नोंथाङा सोंद'यो।
औ नोंथाजों आंहा बर' समाजाव सावरि बादालि जानायाथ' गोदोनिफ्रायनो दंबोखायो दासिमबो दङ। जोंहा सावरि बादालि जानायनि गेजेरजोंबो जोंहा बिदा फंबाय बा बाय बाहायि गामिनि ओ। आदा आदै। बिदिनो जोंहा गुबुन गुबुन सोमोन्दोआव थानाय मोजां सोमोन्दोआव थानो हायो बेफोरबायदि सावरि बादायलि सासेया सासे खौ हेफाजाब होनायनि गेजेरजों जोंहा मोजां सोमोन्दोआव थानो हायो। बेफोरबायदिनो जोंहा समाजाव सावरि बादालि जानायनि गेजेरजों जोंहा मोजां सोमोन्दो थानो हानायखौ आं नुहरो आरो। जेराव जोंहा गामि ओनसोलाव गामि ओनसोलनिखौ नाय नायोब्ला जोंहा गामि ओनसोलावनो सोरनिबा न'खराव जोंहा ब- बबेबा मोनसे मिथिंगायारि खैफोदजोंनो जोंहा बारहुंखाजोंनो हमनानै लाबाय। हमनानै लाबाय जोंहा बारहुंखाजोंनो मोनसे न'खरनि न'फोरा बायलांबाय उखुमा बायलांबाय जोंहा बेखौथ' बे न'खरनि न'खर बिगोमाया हारसिङै मावनो हाया जाहैबाय बे उखुम बायनायखौ जोंहा गामिनिनो गामिनि रायजो राजाफोरखौ लिंनानै बा न' खाथिनि रायजोफोरखौ लिंनानै जोंहा सावरि लिंनानै बे खामानिखौ जोंहा मावफुंनो हायो। बे सावरि सावरिनि गेजेरजों जोंहा बे न'खरनि न' बायजानाय न'खरनि सुबुङा जोंहा सावरिनि गेजेरजों गोबां मदद बा हेफाजाब मोनो आरो। लोगोसेयैनो जोंहा सोमोन्दोआबो मोजां थायो। बेफोरबायदि मुलाम्फाखौ नुहुरो सावरि जानायनि गेजेरजों। जोंहा बेफोरबायदिनो गामि ओनसोलावबो जोंहा सावरि जानायनि गेजेरजों मोजां सोमोन्दो लाखिना थानो हायो मोजां मिलायलायनानै थानो हायो। सासेया गुबुन सासेखौ हेफाजाब होनानै बिदिनो
औ खौसेथि
सासेयाबो औ खौसेथि थानाय खौसेथियै जों बयबो मिलायनानै थानो हायो।
औ।
बे सावरि जा सावरि बादालि जानायनि गेजेरजों बेफोरबायदि गोदोनि आबौ आबौमोननि समनिफ्रायनो जोंहा बर' समाजाव सावरि बादालि जालायनानै खौसेयै सावरि बादालि जालायनानैनो खौसेयै मिलायना थाबोनायखौ जों नुबोदों। जोंहा आथिखालनि समसिमावबो जों थाबोनायखौ नुबोदों नाथाय एसे खम खौ नुबोसै आरो आथिखालनि समाव सावरि बादालि जानाय बेफोरबायदिनो जोंहा सावरि बादारि जानानै मोनसे न'खरनि खैफोदनि समाव जोंहा सावरि बादालि जानायनि गेजेरजों बेखौ मदद होनो हायो। बे न'खरखौ मदद होनो हायो आरो।
औ।
जोंहा सावरि बादालि जायोब्ला नोंथाङा बुंहैनाय बायदि दहाय बिसोर सावरि जाग्राफोर रायजो राजाफोरखौ जोंहा ना बेदर जौ बा बायदि लोंग्रा माखासे मुवाफोर होनानै जोंहा होनांगौ जायो। जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि दहाय लोंग्रानि गेजेराव जौ जौ गिसि जौ गोरान बे बेफोरबायदिखौ होयो। लोगोसेयैनो जौ लोङैफोरनो जोंहा आथिखालनि जुगावथ' जोंहा थान्दा लोगोसेयैनो जोङो साहा बिस्कुट बेफोरबायदि लोगोसेनो बेदरफोरनि बेलायाव जोङो अमा बेदर न'नि दाउ बेफोरबायदि बेखौ जोंहा सावरि जानायाव सावरि जाग्राफोरखौ गोजोन होनो थाखाय होनायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
बिदिब्ला नोंथां जाथ'सिगोन नामा जोंना सावरायनाया बेखिनियावनो जोंहा समाबो जाबाय।
औ दे बिदिब्लालाय।